औ
औ
ओ गोजोन मोनाबिलि नोंथां।
औ
ओ नोंथांनो कल हरनाय जाहोनानो जाबाय आं मोनसे गोनांथि आयदानि सायाव ओ खोथा राय ओ खोथा सावरायनो सानदोंमोन नोंथाङा नोंनि बेसेन गोसा समखौ आंनो दसे होनो हागोन ना?
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो।
साबाय औ साबायखर नोंथां। बिदिब्ला बे आयदायानो जाबाय जोंनि जिउआव ओ जोंनि सुबुं माहारियाव ना फिसिनाया बोरै ओ ना फिसिनायजों जों बोरै जिउ खांलांनो हायो एबा जों बोरै रां आरजिनो हायो बे आयदानि सायाव आं एसे सावरायगौमोन।
औ
ओ जों नाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गुवार जागा नांगौ नङा होमबा नोंथां? ओ बै गुवार जायगायाव जों हाखर जावनानै एबा गोथौ खालामनानै जों नाखौ उन्दैनिफ्राय हेंगारनानै जों ओ फेदेरलांनाया जों सुबुं माहारिनि बिबान्थि नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
ओ बैफोर नाखौ फेदेरनो थाखाय जों ओ गोबां रां खरसा खालामनांगौ जायो नङा होमा नोंथां?
औ नंगौ
जेब्ला जों हाखर मोनसेयाव ना फिसिनो गोनां जायो अब्ला बैयाव जों बायदिसिना नानि आदार ओ बायदिसिना नानि ओ बायदि रोखोमनि बायदि ओ रोखा रोखा रांनि गोनांथि जायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
ओ बै आदारखौ जानानै जों ओ नाखौ फेदेरनानै ओ एबा नाखौ देरहोनानै जों ओ बैखौ जेजों सारनानै एबा हाखरखौ सारनानै जों नाखौ बोनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
बै नाखौ जों उन्दैनिफ्राय फिसानाय ओ फिसिनानै देरनायसिम फिसिना जों नाखौ बोनानै ओ जों बै नाजोंनो गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबो नोंथां?
औ नंगौ
फै नानि जाहोनाव मोननाय रांजोंनो जों ओ गावसोरनि न'खर सम न'खर गथ' गथाइ बैफोराव जों गोबां रां ओ अ ओ रां खेराय हरनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
बैफोर नानि नानिफ्राय मोननाय रांजोंनो जों जोंनि फिसा फिसौफोरखौ फरायसालियाव फरायहोनानै ओ गोबां सोलोंथाइ लाहोनो हायो एबा गियानखौ बुथुमनानै लाहोनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ
नायाथ' जोंनि ओ दि जों फिसिनायल' नङा गोबां फिसा खनला बायदिसिना दैसा दैमाफोरावबो थायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
लङा जेरैहाय गामिनि लङा ओ बायदिसिना दैसाफोराव दुब्लिफोराव थायो बैफोर नाफोरखौबो जों ओ बर' माहारि एबा सुबुं माहारिया ओ जों जेखाइ खबबाय लानानै जों नागिरनानै बैफोरखौनो ओ जानानै जों मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां आरो बै फोर ना नागिरनाया जोंनिया दानि जुगावल' नङा ओ मानो होनबा गोदो गोदायनिफ्रायनो जों बै ना नागिरनाय ना ओ खबनाय ना सारनाय बै जेखाइ खबाइ लानानै ना नागिरनाय बैफोरो सोलिबोगासिनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
जों मानो होनोब्ल ना दुब्लि फोथाराव एबा लङा दैसा फोराव जों ना नागिरनानै जोबोर मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
खायफाया बै नाखौ नागिरनानै सोरनिबा फानफैयो एबा न'खराव फोराननानै दोनो एबा जायो नोङा होमबा नोंथां बैफोरखौनो लाबोनानै फाननानै जों रां आरजिनो हायो एबा गावनि नांगौ खामानियाव जों बै रांखौ बाहायनो हायो नङा होमबा नोंथां
बेनि अनगायैबो नाया गोबां गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि दं जेरैहाय कमलकाट रौ फौका ग्रास काट सेंना गारि ना खावै ना सिंगि ना फिथिग्रि बैफोर गासैबो नायावनो गोग्लैयो नङा होमबा नोंथां
नोंगौ
ओ बैफोरखौ जों ओ नागिरनानै एबा फिनानै जों जोंनि जिउआव गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ बे नानि नानि गेजेरजोंनो जों गोबां ओ गावसोरनि जामुंखौ मोननोबो हायो एबा जों गावनि उदैखौबो सुफुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ
ना फिसिनायाबो मोनसे ओ सासे सुबुंनि गोबां गोग्गाथाव खामानि नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ बे सैथो खोथा
ना फिसिनो हायोब्ला एबा गोबां ना फिसिनो हायोब्ला जोंनो ओ रां मोनगोन जोंनि नांगौ खामानियाव जों रांखौ बाहायनो हागोन बैफोर नाखौ फिसिनो थाखाय जोंनो गुवार जागा नांगौ नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
बैफोर नाखौ जों थांहोनो थाखाय ओ गुवार जागा एबा गाव बै नानो ओ गावसोरनि बिबान्थि एबा गावसोरनो थांलाय फैलाय खालामनो जों बै जायगाखौ गुवार खालामनानै होनांगौ आरोना नोंथां अब्लासो बै नाया जेबो उसुबिदा मोनालासिनो एबा गावनि आदारखौ मोनजायालासिनो थाया जेब्ला नाया देरगोन अब्लासो जों जोंनि रांखौबो बुथुमनो हागोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ
ओ अब्ला नोंथाङाबो आंनो ना फिसिनायनि सायाव एसे फोर मायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन मानो हाया जानो नोंथाङाथ नानि बागै एसे दाबाव एसे गोबां खोथा आंनो फोरमायनानै थांखांबाय
थेवब्लाबो आं एसे आंनि रोंगौथि बादियै आं नोंथांनो एसे फोरमायनानै खिन्थानोसै नङा होमबा नोंथां
औ
नाखौथ' जों सुबुं माहारिया माने फिसिनानै माने गावनि जिउखौ मोजाङै लांनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
जेरैहाय दा जों आथिखालाव नुनो मोनो गोबां सु सुबुङानो नानि बेफार एबा फालांगि बानायो नङा होनबा नोंथां
औ औ
जेरैहाय दा जों ना फिसिनोब्ला जों माबादिहाय हामनांगौ माबादिहाय मावनांगौ बेफोर खामानिया गोबां दं बेफोरनि थाखाय जों गोबां माने सोलोंनो गोनां दं नङा जेरैहाय दा जों ना फिसिनोब्ला जों गिबियावनो जोंनो फुख्रै नांग्रोगौ नङा होमबा नोंथां
औ
जायखौ जों माने गावनि हा दखरसेयाव जों जाय ओ गोथौ खालामनानै फुख्रि खालामनानै बै नाफोरखौ हेंगारनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
बैफोर नाखौ हेंगारनानै जोङो माने नानो आदार होनांगौ नानो नायाबोथ' सुबुं बायदिसो माने बिसोरहाबोथ' जिउ दं बिसोरहाबो आदार जायो सुबुं बायदि नङा होमबा नोंथां
औ
ओ बेनि थाखाय जोङो नानो आदार होनांगौ नङा होमबा नोंथां
औ
बै ना ओ नाफोराबो गोबां रोखोमनि दं हाजार रोखोमनि दं जों नानि मुं नोंखौ जों बुंनो हाया नङा होनबा नोंथां खागोरफोरनाव खागोरफोरावबो जोंना गोबां रोखोमनि ना दं आरो जोंना हाखरफोराव दा गामि ओनसोलफोराव जोंना फिसिनायफोरा जेरैहाय तामफ्लेट रौ मिरगा फौखा सिलभार ग्रासकाट बेफोरबायदि गोबां गोबां रोखोमनि औ आरो दा जों नाखौ जों दा बे ओनसोलाव मोननै रोखोमनि बुंनो हायो जेरैहाय मोनसेया जाहैबाय बिगुर गैयि ना आरो मोनसेया जाहैबाय बिगुर गोनां बिगुर गैयि नायाव जों ओ मा होनो मा मा मा होनो नाखौ नुनो मोनो जेरैहाय ओ मागुर सिंगि ओ मा होनो बोरलि ना नङा होमबा नोंथां बैफोरखौ जों बिगुर ना बिगुर गैयि ना होननानै मोनथिनाय जायो नङा होनबा नोंथां
औ
ओ जायनि बेलायाव जों बुंनो थाङोब्ला मागुर सिंगि ना बैफोर गोबां माने बेसेन गोसा नङा होनबा नोंथां
औ
जायनि जाहोनाव जों आथिखालाव नुनो मोनोदि खायसे मानसिफोरा बैफोर मागुर सिंगिफोरखौ फिसिनो थाखाय माने एसे माने ओ गावनि आइ मेलेम बाहायनानै माने फिसा फिसा माने इथाफोरजों फुख्रि बायदियै लुनानै जों सिंगि मागुर ना फिसिनायखौ नुनो मोनो नङा मा नों जायनि जाहोनाव बे मानसिया ना सिंगि मागुरफोरखौ फाननानै गोबां रां आरजिनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ
थिग बेफोरबायदिनो जों सुबुं माहारिया नानि गोबाङानो बिजनेस एबा बेफार फालांगि खालामनानै गावनि जिउखौ नांगौ बायदियै माने सुफुंगासिनो दं नङा होमबा नोंथां जेरैहाय दा जों मा होनो मागो दमासि एबा बैसागुफोराव जों ना बेदर जानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा जों थ बेवहाय गोबां गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा ना जायो नङा होमब्ला नोंथां
औ
दा जोङो बैफोर नाखौनो ना फिसाफोरखौ जों ना फिायानो जा गेदेरानो जा बैफोरखौ जों माने फोरानना दोननानैबो जों माने बेफार फालांगिफोराव ना गोरान हिसाबै जों बेयो माने बाजाराव लांनानै फानहैनो हायो नङामा नोंथां
औ
आरो जों मोनो मोन बर' हारिनि सुबुंफोरा माने नाफाम ना होननाय मोनसे बे द मानेखौ जायो नाफाम नाखौ जायो नङा होमा नोंथां बैफोर नाफाम ना होननायाबोथ' नानिफ्रायनो जायो नङा होमबा नोंथां
औ
बेफोरबो बर' हारिनि मोनसे मा होनो जामुं बर' हारिनि मोनसे नाफामनायाबो बर' हारिनि सिनायथियाव गोलैयोमोन नङा नोंथां
औ
बेफोरबायादिनो जोंना नानि गेजेरजों जों सुबुङा गावनि जिउखौ गोबां माने मोजाङै लांनो हायो नानि माने बेफार फालांगि खालामनानै नङा होनबा नोंथां
औ
बिदिब्ला समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां
औ
नोंथांजों रायज्लायनानै आं गोबां खोथा मोनथिना मोनबाय जाहाथे नोंथांजों आं माने रायज्लायनो मोनबावयो
औ
नोंथां एसे मान साबायखर थ बावनाय थाबाय
औ नोंथांनिसिमबो फिन खसे साबायखर बावनाय थाहरबाय गोजोन्थों नोंथां
औ दे नोंथां